खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
बिबदिब्ला जों दिनै नोंथां बर'नि दोरोंआरि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
बिबदिब्ला जों गिबियावनो बर'नि नाफाम बानायनाय खान्थि नि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन दे
आदसा नोंथांमोननि थिं आथिखालावबो गोदोनिफ्रायदि नाफाम बानायनानै जानाय खान्थिया दंबावोना नोंथां?
जोंनि ओनसोलावथ'आथिखालाव नायोब्ला जोङो खम बिबांनि माने नाफाम जानाय। माबाखौहाय ओंख्रि बानायनानै दोननाय जानायखौ एसे खम जानाय नुबाय गोदोनि दिनाव बांसिनमोन माने। आथिखालाव खम जालांनाय नुनो मोनबाय आरो
बैफोरबायदि खान्थिफोरा गोमालांजोबनो हमबाय आरो ना लासैनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बानायनाय खान्थि खौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां।
दे बिबदिब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होदो एसे।
औ नाफाम होनोब्लाथ' बर'फोरनि साबसिन मिलौदो खाजा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो बिनि बानायनाय खान्थिखौ नायोब्ला जोङो ना गोरान नाखौहाय दैनिफ्राय लाबोनानै मोजाङै सुनानै फोराननानै गोबाव रानजासे फोरानग्रोयो आरो ना गिबियावनो
औ औ
औ राननाया जाबाथाइ बेखौ मोजाङै रानजोबबाथाय उवालावहाय देयो देनानै थास' गोसोम होयो माने। नाफामावहाय मोजाङै देसिगोन देनानै हासुङाव सोना दोनो आरो गोदोनि समावथ' हासुङाव सोना दोननाय नुनो मोनोमोन दाथ' बांसिनानो भयामफोरावसो सोना दोननाय नुनो मोनो। मोजाङै हासुङाव सोना दोननानै नारसो नारसो हासुङाव सोयो आरो थालिर बिबायफोरजोंहाय माथुनानै दोनो आरोना नोंथां। हेलौ खोनादों ना नोथां? हेल'। हेलौ। खोनादों ना? हेल'। हेल'।